हेल' नोंथां
अ
औ होमबा फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय। हेल' औ खोनायाखै नोंथां औ खोनाबाय दे बुंनाय अ होमबा जों दा मानि सायावहाय सावरायनो लागोन ट'पिकखौ?
औ नोंथाङा बुंनायसाय खनसे।
जों दा टपिकखौहाय मानि सायावहाय सावरायनो लागोन नोंथां नोंथांआनो बुंनायसाय।
अ दे होमबा जोङो मानि सायाव लानो फिथाइ सामथाइनि सायाव लानो नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन फिथाइ सामथाइनि सायावबो जागोन। होमबा नोंथाङा नोंथाङानो फिथाइ सामथाइनि सायावहाय एसे फोरमायना होदों नोंथां।
औ दे ना आङो दा ओ फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ खो दोङो नङा होनबा?
औ औ नोंथां।
जेरै जोंनि ओनसोलावनो आं बुंंसै जोंनि ओनसोलाव जे जि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो। जेरै जोंनाव गय गय फिथाइ नारेंखल फिथाइ थालिर फिथाइ आरो-
आरोे
जाम फिथाइ,
औ बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव गोबां रोखोमनि फिथाइफोर द‌ंबावो औ नोंथां। औ
जोंनिया फिथाइफोरखौथ' गोबां रोखोमनि
गोजां बोथोराव बेलेग आरो गोजां बोथोराव औ बा बेसे बेलेग बेलेग बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो आरो औ दिनै दा दासान्दि
दैज्लां बोथोराव जोंनियाव दोङो दा ओ खान्थाल फिथाइ दङ थाइजौ फिथाइ दङ दा आरो जाम फिथाइ दङ। दङ बेफोर फिथाइखौ जोंनियाव दासानदि मोननाय जायो आरो जोंनियाव ओरैबायदि माने जोंनियाव बांसिन फिथाइखौ जेरै बैग्रि फिथाइ बे फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो आरो।
औ थारैनो।
औ दा जोंथ' गासिबो फिथाइ सामथाइ जानाथ' मोजां मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नों
सोरनिबा जाय जायबा न'खरफोर दङ बिथांमोननियाव ओ फांसेबाबो जायखि जाया मायबा नङा मायबा बेफोरखौ जोङो नुनाय जायो आरो नों
औ।
जोंनिया बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि बिफोरबो दङ। बावो दा आङो नोंथां
ओ खान्थाल फिथाइनि बागै ऐसे फोरमायना होदो नङा होनबा नोंथां मा होनदों नोंथां? खान्थाल फिथाइनि बागै ऐसे फोरमायना होनि औ फोरमायना होदो।
जोङो खान्थाल फिथाइखौथ' दे-दे-दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बेखौ आंसिनानो जोंनि ओ माबायाव गामि ओनसोलाव मोननाय जायो। बे जानो गो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
जोङो बिनि बे फिथाइखौ जानानै ओ गोथाङैबो जाजायो आरो गोमोनैबो जाजायो। बेफोरनि अनगायैबो जों बेे फिथाइनि बा जा जाखांनानै जा बेगर दङ बेगर दा बै बेगरखौबो जोङ‌ो ओंख्रि संनानै जानो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बियो आमलाइ फिथाइ आमला फिथाइखौ जानांगौ आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
देहानि थाखाय मोजां मानोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो जोंनियाव जोङो फिथाइ सामथाइ ओ फिथाइ सामथाइफोरनि बेखौ गायनानैबो आ आबाद मावनानैनो गोबां ओ गिदिर गिदिर दिर फालांगि मावनो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो बैग्रि फिथाइखौनो हमना ला जोंना मेसें हम माने जोंनि ओनसोलाव आरोना नोंथा जोंनि बिगा बिगा आबादारिफोरा बे बैग्रिनि आबाद मावनानै आबाद मावनानै बिथांमोना फालांगि खालामनानै गोबां गोबां रां आरजियो।
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो।
बिबो बे ओ बिदिनो बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव गोबां रोखोमनि फिथाइ जेरै थालिर थालिरखौनो हमनानै ला थालिर। खौबो आबाद मावनानै माने बिथांमोना जाय जायोबा बिथांमोना आबाद मावनानै माने ओ गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै फालांगि मावनानै बिथांमोनाबो गावसिनि न'खरखौबा न'खर फोरनि ओ नांगौ जानायफोरखौ खुंनानै हायो आरो बे
दा नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फिथाइ
थिं मोसथाइ मोननाया जाहैबाय नोंथां ओरैबायदि मा होनना बुङोबा माने जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय माने फिथाइ सामथाइनि दिनखौनो होननांसि दैलां बोथोराव मानो होनना बुङोबा जोंहा आमथिसुवाबो जायो आमथिसुवा होननानै बु बुङोब्लाथ' जोंहा माने फिथाइ सामथाइ जानायनि मोनसे दिन। जायखौ जोंहा फिथाइ सामथायाइ खान थार एबा थाइजौ एबा बायदि बायदि फिथाइफोरखौ जोंहा मोननाय जायो। बे गोलोम बोथोरावहाय माने आं थाइजौ फि। थाइ बा खान्थाल फिथाइनि बागै एसे फोरमायनोसै नोंथां माने खान्थाल फिथाइफोराहाय माने। जोंहा। माबानिफ्राय मा होनो दैज्लां बोथोराव मोननो जायो बे खान्थाल फिथाइखौ दैज्लां बोथोरावहाय जेन'बा आमथिसुवा। जायखौ जोंहा माने। ओ फिथाइ सामथायाइ जानायनि दिन बर'नि फिथाइ सामथाइ बा। ओ एबा फिथाइ सामथथाय जानाय दिनखौनो होननोसै। फिथाइ सामथायाइ जानाय दिन होननानै मिथिनाय जायो जोंहा गामि। फोरावहाय बिदिनो गामिफोरनि सोलोंनायखौथ' नोंथाङा मोनथि। खागौ मानो होनना बुङोबा जों गामि गामि ओनसोलावहाय माने फिथाइ सामथाय। फिथाइफोरखौ जेनेबा आमथिथिसुवाहाय आलासि जालायनानै। बा माबा मोनसे लोगो दिगि ज' जालायनानैहाय माने। फिथाइ सामथायाइ जानाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा। गामिनि रायजो राजा एबा ज' जालायनानैहाय आं। सोरबा दिनावहाय हाग्रा एवनाय नामैनो। माने गामिखौ फोसाबोना गामिखौ फोसाबनाय हा ओम। हाग्रा एवनाय नामैनो माने खान्थाल। थाइजौ बायदि बायदि फिथाइफोरखौहाय दानखाव दानखाव जालाङो आरोखि। खि लामा लामा माने जायनाव नुयो बेखौनो जालाङो आरो। बैयाव बादा होनाय गैया माने बे मोनसे ओम। जो थाइजौ खायबा खान्थाल जानाय दिन नालाय बे दिनखौहाय। ओमफाय आरो लोगो दिगि बिदिनो गोजान गोजाननि जेन'ब जा बाय बाहागि। जाथि खुरमा बिदिनो गोजान गोजान थांनानै आमथिसुवानि नामाव। खान्थाल जानो थाङो थाइजौ जानो थाङो ओ ज' ज' जानानैहाय माबा मोनसे खान्थाल जायो बेफोरबायदि आरोखि आरो बेनि उनग। अनगायैबो जोंहा मेसें बोथोरनि जेनेबा फिथाइ सामथाय रायज्लायनो थाङोब्ला जोंहा। खमला हमनानै लादो खमला आरो बिनि अनगायैबो गोबां फिथाइबो दङबावो ख ए एगजामपोल हिसाबै माने हमना लानोसै खमलाखौनो। मेसें बोथोरावहाय माने। गोबां फायखारिफोराहाय खमलाखौ माने जोंहा। हमना लादो जोंहा जोंनि खाथिनो हादोरमा दङ मोनसे भुटान हादोरमा।
खुदार मानो।
बे हादोरमायाव जोंहा गु बुहुद खमला मोननाय जायो आरोखि।
औ औ।
खमला मोननायखौ मानि जोंनि माने मानसिफोराहाय माने बर' सुबुंफोरा बा सुबुं। माहारियानो थांनानै भुटान हाजो भु। भुटाननि खमलाखौहाय बायस'नानै लाबोयो बायस'नानै लाबोनानैहाय जोंहा ओरैनो सोहोराव फानफैयो जोंनि एरियायाव हमनानै लादो क'क्राझार एबा बाक्साखौ हमना लादों ओ अदालगुरिखोवनो हमना लादो बेफोरावनो फानफोयो आरो खि फानफोयनानोयहाय जेरो हरे ओमफ्राय एसे दाम खमाव बायनानै लाबोगोन ओमफ्राय ओरैाय दाम गोसायाव बायफैगोन आरोखि दाम गोसायाव बाय बखांनानैहाय बिसोरो दाम खमाव बायखांनानैहाय बिसोरो दाम गोसयाव फानफैगोन थाइसे थाइनैुमुलामफा जागोन रांखावरिनि थाइसे थाइनै मुलाम्फा जानायखौहाय न'खर नायनाय एबा गावनि फिसाखौ नायनाय एबा माबा मोनसे जेनेबा जानाय लोंनाय बायनानैहाय बेजोंहाय माने रांखावरिखौहाय एसे हेल्प खालामो माने मदद खालामो आरो न न'खरखौहाय बिसोर फायखारिफोराहाय माने अनेक फायखारिफोर दङ माने खमला बायस'नानै फानफैग्रारा फायखारिफोर माने बिसिनि जिउ खुंनायनि राहायावहाय बे फिथाइ सामथायाइया एसेबाबो मुलाम्फा खालामो आरोखि।
औ खालामो।
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आफेलफोर दं आफेलफोरखौ जोंहा काश्मिराव मोनो। आरो जोंहा अरुनाचलावबो मोनो आफेलखौहाय। अरुणचलाव हमना लादो अरुणचला माने जोंनि उसुं खाथिनि माने जायगा नालाय। जोंहा अरुणचलनिफ्रायहाय माने आफेलफोर खौ फायखारिफोरा बायस'नानै लाबोयो। ओ बै गायग्राफोरखौनो होनदों जेन'बा आफेल गायदों बिसोरो आफेल गायनानैहाय माने आबाद खालामनानै बेफोरखौहाय एसे खम बेसेनाव फानहरदों माने बिसेबां मुलाम्फा दङ माने बिसोरबो बे फानहरनाय रांखावरि फैसााया थाइसे थाइनै मुलाम्फा जानाय जोंहाय गावनि न'खरनि माने रांखावरि प्रब्लेम जानायफोरखौ मदद खालामनानै लायो।
औ
आरो गावनि फिसाफोर बा गथ'फोर लेखा फरायनाय दङ जेनेबा लेखा फरायनाय थाखायो नालाय बयनाबो न'खर न'खर। बिसोर गथ'फोरखौहाय माने रांखावरियाव एसेबाबो हेल्प खालामो माने फरायनायफोराव हेल्प खालामो माबा मोनसेयाव हेल्प खालामो आरोखि आरो बिसोर फानहरनायखौ आरो फायखारिफोराबो बायस'नानै लाबोगोन बायस'नानै लाबोनाया बिसोरो टाउन सहरफोराव एसे दाम गोसासिनाव फानफैगोन।
उम
हरै दस थाखानि लाबोबा ओरै बिस थाखा हमनानै ला जेन'बा हरैयो एकस' थाखा केजिनि लाबा हरै मानि जायगानिफ्रायहाय गायग्रा जायगानिफ्राय ओरै टाउन एरियायावहाय लाबोना फानैगोन बिोरो दुइस' थाखा केजि बाेरस' थाखा केजि पनसास थाखा लाभ जागोन।
उम
माने गारि भारा गारै मायो माने एसे लाब थागोन माने खावसेया लाब थागोन गासैसे लाब थागोन बेफोर रांफोरखौहाय माने न'खरावहाय मदद खालामो आरोखि।
औ खालामो।
होमबा नोंथां नोंथाङाबो एसे नों मोनथिनाय बुस्थुफोरजों बा फानलाय बायलाय जेनेबा फिथाइ सामथायाइ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन दे नोंथां। दा आं दा होमबा आङो नोंथांनो मोनसे जोंनि नोंनाव आरोना
औ
गासिबो माने न'खर आंनियावबो माने बे थायो आरो जे
औ औ
औ औ जोंनि ओनसोलाव माने गया ओरैबायदि माने दा जेराव
औ
जोंनिया बै गयआ ओ जोंनि जोंनो माने ओ गायबा गयखौ माने आबाद
बुरजा बुरजा आबाद मावनाय जायो आरो अ
जोङो बै गयखौ माने गायखांनानै मथा मथि बोसोरसे से उनाव बैनिफ्राय फिथाइ मोननायखौ जों नुयो आरो। दा जोंनिया औ बिदि नोङो बिगासे गय गायनानै दोनना गायना लानो हायोबा बे जेब्ला बे देरनानैनानै फिथाइ थायनो हागोन अ ब्लाना माने जोंनि जायगाथिं आरोना माने औ नोङो बोसोरसेयाव
खमानो एक लाखसो मोनगोन आरो बिदि अ
बे ओनसोलाव माने दासान्दि गयनि माने प्राइसा दामा गोबां बुरजा आरो।
थारैनो नोंगौ नोंथां नंगौ। दासान्दिथ' माने जोंनिथिं ओरैबायदि माने औ नोंथां नंगौ
मोना आरोना केजि आ
अ नगौ नंगौ नंगौ।
बिदिनो जोङो माने गय औ गया माने हाथाय बांसिनानो जोंनियाव गय बागान
नों बै गयखौ फाननोब्ला दा बेफारि बेफारिफोर थाया
अ अ औ
बै बिथांमोनखौ ओ गोसोनि बारि बारियाव जा जा गय बागान दङना आबाद मावनाय बेयाव लेंना लेंना लाबोनानै
होमब्ला नोंथां जों अ
दा बे बेनि अनगायैबो जोंनियाव ओरैबादि दा जोङो केजि हिसाबैबो डाइरेक्ट फानखानो हायो फिथाइ बागाननिफ्रायनो दायरेक हानखानानै। खोनादों ना नोंथाङा?
औ होमबा नोंथां जोंना औ औ जोंना रायज्लायनांगौ टाइमाबो जाबाय नोंथां होनबा औ औ बेखिनियावनो गोजोननाय थाबाय नों थां बे समायखिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय औ दे होमबा ना नोंथां गोजोन्थों औ।